हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो आबादनि सायाव माखासे सावरायनि ओ नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै माखासे खोथा खिन्थानो हागोन नामा?
औ खोन्थानो हागोन।
उम जों ओ नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे एबारजे बे समाव जों आबाद मावदों बिखौ सोंदों नामा नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ आं बेखौनो बुंनो सानदों दे बे समाव जोङो माइ एबा गिबि माइखौनो जोङो गायनाय जायो एबा बे सिजोनाव माइनिनो लाहार फाहार खालामनाय जायो जाहाथे खे जोङो उननि थाखाय बि खौ ओ बुथुमनानै बाहायनो हालांनाय बायदि आरो जों गिबियावनो जों बे माइखौ बुंनो थाङोबा गायनाया जोङो सिगाङावनो हाल एवग्रोनाङो आरो हाल एवग्रोनानै आरो सम ओ हप्तासे एबा हप्तानै थानानै आरो खेबसे हाल एवनानै बेखौ माइखौ गायनाय जायो आरोना। आरो बिदिनो थाङै थाङै जों सफैबा जे ओ सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बेफोरबायदि मास सफैबोला जोङो बे माइखौ हानाय जायो आरो।
औ
आरो बिखौ जे बुथुमनानै जोङो फैगोन समनि थाखाय उम बाहायनाय जायो।
औ नोंथां।
औ
औ जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादखौबो जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां? आबादनि सोमोन्दै होननानै बुङोबा जोङो बायदि बायदि आबादफोरखौ मख'नो हायो जेरै ओ माइ आबाद बेबायदिनो सिबिं बेसरनि आबाद आरो बेबायदिनो फाथोनि आबाद आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे सबाइफोरनि आबाद आरो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ आंबो बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय जे माखासे आइ माइनि आबाद बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायदिनि ओ जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा ओ जोङो जायखौ जोङो माइरं एबा ओंखाम जानानै थांना थायोना। बेनि गुदि ओ आबादानो जाहै माइ आबाद जोङो माइ आबादखौ ओरैबायदि मावनाय जायो जेन' जोङो मोनसे दै गोनां दुब्लियाव मावनाय जायो आरो जोङो ओ माखासे माइफोर खौ जोङो दै गैयालासे जायगायावबो ओ आबाद मावनो हाग्रा बेखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो दै गोनां आबाद ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ माइनि जोलै खालामनानै नानै लानांगौ आरो बिनि उनाव जोङो खोथिया फोनानै लानांगौ खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ माइनिफ्राय जोङो ओ बस्थायाव सोनानै जोङो सोमनानै जोङो बेखौ माइ जोलै बानायनाय जायो बेखौ जाहैबाय माइ
हेल'।
बेखौ बोखांनानै जोङो मा
नोंथांनि माथो बे खोनानो हायाखैमोन आं। नोंथाङा खोनादों?
हालेव
हेल'।